द' ओं
हेलौ
औ खोनादों
नोंथां
औ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों
औ औ खोनाबाय दे । ओ बिदिबा जों दिनैनि सावरायनायखौ जों जागायजेननोसै नामा
औ नोंथां औ
औ बिदिबा जों मानि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथाङा फोरमायदो बिदिब्ला
औ नोंथां ओ ओ जोङो दा बर'निनो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां ओ दा नोंथाङा बुंनो औ नोंथाङा दा बुंनो हागोन नामा जोङो बर'फोरा मा मा ओंख्रि ओंखाम जा जायो जेन'बा
नंगौ नोंथां ओ जोंनि बर'नि बा जोंनि हारिनि गुबै जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जों ओ आ जोंनि बै ओ ओंख्रिफोर थायो जोंहा गुबै ओंख्रिफोर दं औ बे ओंख्रिफोरा जेब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो जों बेखौ जाबोनाय जादों माने जेब्ला जोंनि हारिया जागायजेनदों आरोना बिनिखायनो जाबोगासिनो आरोना जों बे ओंख्रिफोरखौ । जेरै जोंहा गुबैयै थाहैबाय अनला-दाउ ।
औ
अनलाजों दाउजों थाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय अबेनिफ्राय उनाव सबायजों साम' बा सबायजों अमा नङाब्ला थां नारजि अमा आरो बेबायदिनो जोंहा थाहैबाय नाफाम बाथोन आरो गुबै जानाय होन्दोंबा आरो दं जोंनावहा नाजों ओ खोरदै बे खोरदै गोखैया नाजों बिदिनो आरो थाइगिर फिथाइजों नाजों बेफोरबायदिखौ जायो आरोना जों आरो मैथाजों नाजोंबो जायो आरो मैथाजों ओ माबाखौबो जायो ओ अमा जानाय जायो आरो नोंथां आरो जोंहा थाबायो गुबैयै खुमब्राजों दाउ बा खुमब्राजों हांसो बेबायदि आरोना नोंथां ओ औ आरो नोंथाङा फोरमायदो बिदिबा मा मा जानाय जायो
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बि जोंनि ओनसोल माने जोंङो बर'फोरा बिदिनो जानाय जाखायो आरो ओ नोंथाङा दा अनलाजों दाउ खौहाय बोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां
नोंगौ नोंथां ओ अ' अनलाजों दाउ दाउ होमबाथ' जोङो न'नि दाउ जानांगोन आरोना बेयो साबसिन जायो आरो गोथावसिन जायो ओरैनो ब्रयलार दाउजों जाजायो नाथाय जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा बांसिन जोङो न'नि दाउजोंनो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै न'नि दाउ बा आरो बांसिन मोजां जायो दाउला खासिजोंबा बांसिन गोथाव जायो आरोना नोंथा
औ औ
दा जों बेबायाददिबो खामो जे दाउखौ जोङो मोजाङै न'नि दाउ खौ जों बुथारगोन आरो ना बुथारनानै जों बेखौ बिगुरफोरखौ खुयो बा बिगुरखौ खुवाबा अमाखावा गांखौ फुनानै गां फुनानै बेखौ मोजाङै साफा खालामना सावज्रेना लायो आरो सावजेनानै बेखौ मोजाङै गोदाना लायो जों बेदरखौ गोदानायनि उनावहाय जों दैखौ जों सारायावहा मोजाङै सामब्राम गुफुर हाइजें सामब्राम गोजा बानलु बेफोरबायदि होनानै हालददि होनानै जों मोजां एवना लायो आरो संख्रि सारनानै मोजां एवबाय एवनायनि उनावहा जों बेखौ खांना दोननो हायो आरोना दस्रा सारायावहा बा दस्रा आगजुआवहा बेखौ दोननानै जोङो बेहाय दै गुदुंखौ ग्लब ग्लब गोदौ होयो आरो ग्लाब ग्लाब बे दैखौ गोदौ होनाय बेनि उनाव जों अन गुन्दैजों जायखौ बानना लाखानायमोन सिगाङावनो माइरंनि अन गुन्दै बे माइरंखौ अन गुन्दैखौ मारै बानायो होना बेनो नोंथां जोंहा अन खौ उवालाव देना लायो दैयाव सोमनानै एसे माइरंखौ औ बेखौ दैयाव सोमना बेखौ गोरान खालामनांगौ आरो फोरानना लानांगौ आरो ना माइरंखौ सोमनायनि उनाव माय औ मानोना बे सोमबासो बे गुरै जागोन नालाय ओफ्राय दै थाबा एसे खस्थ' खस्थ' जायो आरो सौनायावहा गुन्दै खालामनायाव बेखायनो बेखौ फोराननानै एसे बेनि उनावहाय जों बेखौ वालजों देयो आरोना नङाबा बा दिंखिजोंबो देनाय जायो आरो आथिखालावथ' नै इलेक्ट्रनिक बे ग्राइन्डार मेसिन मिसिनफोर दङ बेफोरजोंबो गुन्दै खालामनो हायो नाथाय- वाल गायहेनफ्राव देनायासो बांसिन गोथाव जायो आरो ना ओ बेखौ जोङो बे- ग्लब ग्लब गोदौनाय दैयावहा जों बेखौ दैजों सोमना गलायनानै लानानै बेखौ होना होयो आरो बेवहाय ग्लाब ग्लाब दै गुदङाव ओ होनायनि उनाव- जानाय खारदैखौ हरना हरदो खारदैखौ होनाय जायो एसे- बे खारदै गोबाबनिआ गुरै जाबाय नालाय बे उनावहाजों आरो दै संना लानाय एवना लानाय बे- बेदरखौ- बेखौ जों बेहाय गारना होदो आरो गारसनना होदो बेबायदि ओमफ्राय बिदिनो दसे फोरानदो ग्लाव ग्लाव गोदौनायखौ मोजाङैनो ओ- दसे थानाय उनावहाय बेनि सााखिनायहो हायो आरोना जानानै संख्रि नांगोन ना ओमफ्राय बेबायदि आरो जोबोद गोथाव जायो ओमफ्राय बेनि उनाव- नोंथाङा बेखौ जानायनि दा संबायना नोंथाङा बे बेखौ संनानै जाबाय नों जेसेबां गोथाव मोन्दोंना बेनिखाय नोङो जुदि बैनि सानखालिनि उनखालि ओ बिनि उनाव जायोबा गुसु जा थानायखौ जायोबा बांसिन गोथाव मोनो आरोना- आ जेब्ला नोङो नोंथांङा जेब्ला- जों नोंथांङा मोनायाव जादोंमोन आरो ना नों मोनायाव जानायावहा जेसेबां गोथाव मोनदोंमोन आरो बेखौनो जुदि नोंथाङा उननि सानखालि- फुङाव जानानै बावनिया जोबोद गोथाव मोनजायो आरो बांसिनसो गोथाव जानानै थायो बेबायदि सबाय खारियाबो बिदिनो सबाइ ओंख्रि बिदिनो गोथाव जानानै थायो बांसिनसो नंगौ नोंथां आरो नोंथाङा फोरमायदो बिदिब्ला मा मा माखौ नोंथाङा संनो रोंगौ बा जों नुबोनाय बर' माहारिनि सुबुंफ्रा- मारै मारोरै संनाय जायो बेफोर ओंख्रिफोरखौ जेरै नाजों थाइगिर बिलाइ- फिथाइफोरखौ माबोरै संनाय जायो साम'खौ मारै संनाय जायो- खौसो फोरमायना होदो!
औ नोंथां ओ ओंख्रि सं मा माखौ संनो रोंगौ होनोब्लाथ' ओंख्रिखौ जोङो गा- खदायानो संखानाय जायो नालाय बिदिनो गासिखौबो संनो हायो आरो- आरो जोङो दा सबाइजों साम'खौहाय माबोरैहाय संनाय- जायो होनबा नोंथांनो आं फोरमायनोसै जोङो ओ सबाय जों साम' संनो थाखाय जोंनो सबाय साम' नांग्रोगोन जों बे जाय साम'खौ जोङो- दैमा एबा दंग'फोरनिफ्राय जोङो फुख्रिफोरनिफ्राय खननानै लाबोनाय जायो! जायो आरो खायफा जोङो बाजारफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो बिदिनो ओ बे साम' खौ जोङो ओ हरसे बा हरनै सोमनानै दोनो बिनि मैलाया जाहाथे खारो- बिनि बिनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ सोमनानै दोननानै- बेखौ सायनांगौ आरो बिदिनो ओ बिनि थाखोनखौ जोङो गारनांगौ आरो बिनि उननि जेखौ जोङो- सेखा जों दानस'ना गारनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ सान्द्रियाव दोननानै जो बेखौ मोजाङै हुख्रनांगौ जायो बिनि आइरनफोरा जाहाथे खारो बिनि उनावाय जोङो बेखौ ओ मोजाङै सारायाव एफ्रामनो नांगौ आरो बिदिनो मोजाङै सुफ्रामनानै जोङो सब स सबायखौ जोङो दसे सम सोमनानै मोजाङै सुनानै लानांगौ आरो बिनि उनावहाय खायफा खाय फाहाय रुनानैबो लायो खायफा रुवाबबो बिदिनो जोङो दा सबायाइखौ ओरुनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो ओ मस्ला मस्लिखौबो होखानानै लाबाय जेरै जोङो सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु बेफोरखौ होनानै ला आरो बेनि उनावहाय ओ स सबाइखौ साम'खौ मोजाङै एवफ्र्लां खानायाव जोङो बे सबबाय रुखानायखौ जोङो लखबना होयो आरो नोंथां बेनि उनावहाय ओ बेखौ मोजां औ बिनि उनावहाय जोङो- खारै होनाय जायो बे- बेनि उनावहाय मोजाङै ग्लाब ग्लाब गोदौ होनोनानै जोङो बेखौ जानो हानाय जायो आरो नोंथां।
बेखौथ' मारै जायो औ सोबनासो जायोना बेखौ।
ओ बेखौ जोङो ओंख्रि ओंख्रि औ सोबनानै जानाय जायो नोंथां बे साम'खौ जोङो औ बे साम'खौ जोङो ओ। बेलेग बेलेग रोखोमैबो जानो हायो जेरै जों साम' लादाय थायोना आरो। साम'गोलाव थायो। बेखौ जोङो रुनाय बख्ल'नानै जेनेबा मोनफुनिखौ बन नानै जोङो ओरैनोबो बा फ्राय एवनानै जानो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां आरो बेबायदिनो खां फिथाइखौ मारै जानाय जायो नोंथाङा मोनथिगौ नामा।
औ नोंथां जों खांख्राइखौ जोङो बांसिनानो बिदिनो बार बिथोनबो जानाय जायो आरो मैथाफोरजोंबो जानाय जायो आरो। बिदिनो जोङो खांख्राइखौ मायाव मोनो होनना बुङोब्ला जोङो दैमाफोराव ओ ना गुरनो थाङो। अब्लाबो मोननाय जायो आरो खायफा खायफाहा। बिदिनो ओ बिसोरो गाथा सिङाव हाबना थायोना बेफोरखौ जोङो।
गुदुं सिङाव थायो नंगौ। गुदुं सिङाव थायो औ बे बिलोफ्राव मोन मोनो आरो ओमफ्राय बे खांख्राइखौ खन'नासो लाबोयो नालाय गुदुङावहा। गुदुंनिफ्राय बेखौ आखाइ आखाइजों हानहरनाय जायो आर ना। खन'हरनाय जायो आरो खन'नानै बेखौ खेबजायोबो। खन'ग्राफ्रा गिदिर गिदिर आ ओख्रायजोंबा खेबजायोबो ओमफ्राय। लाबोनानै जों बेखौ जायो आरो मोजाङै। ओमफ्राय नाथुर नाखौथ' सिनायो नोंथाङा। नाथुर नाखौ मारै जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ नोंथां जोङो नाथुर नाखौ। जोंङो बिदिनो ओ बिदिनो नाथुर ना जोंङो दैमानिफ्राय गुरनानै लाबो बिदिनो लाबोनानै। जोंङो फ्रायबो एवनानै जानो हायो बिदिनो गोबां‌ आलुफोरजोंबो बिदिनो जानो हायो आरो मैथाफोरजों आरो खारै-खारै ओं। फाय जोङो ओ। बिदिनो गोबां हाग्रानि मोननाय मिथिंगानि मैगं थाइगं बुथुमनानै जोङो। जानो हानाय जायो आरो गोबां मैगंफोरजोंनो जोङो। जे ओरैनो गोजाबो जानो हायो। गोसो बायदि जानो हानाय जायो आरो औ ओमफाय नोंथां। नि ओनसोलावहाय बिदिनो खुसियाफोरखौ माबोरैहाय जेनेबा मा माजों संनानै जायो नोंथाङा बुंनो हागोन न। नोंथां।
औ खुसियाखौ जों जानायाथ' बे सबायजोंबो जानाय जायो आरोना सबाय। थैजों औ सिगाङावनो सु खुसियाखौ जोङो। ओ बाजारनिफ्राय बायो नङाबा बाजारनिफ्राय बायाबा जों खुसिया सुनो थाङो जावनो थाङो। बे बिलोफ्राव मोननाय जायो हा बिलो थायो ना बे हाब्रु बायदि। बिलो बे गांसो थायो गोजौहा हागुरै जाना थायो आरो बेहाय खुसियाफ्रा। गुदुं खुरनानै थायो आरो ना बेवहाय जोङो बेखौ। खदाल-खदालजों जावो मालाबा बे खुसिया सुग्रा जं थायो बेजोंबो सु। नानै लाबोयो आरो जोङो दा मालाबा बोरसियावबो अरलाबायो। ओमफ्राय बिथ' बिराद माबाना ओ देलेद-देलेद ना बियो ओ बि। खौ हमनो हाया थाबै खारनो नागिरबाय थायो बेखायनो बे दमब्रु बिलाइआ। दमब्रु बिफांनि बिलाइजों बेखौ बिनि बे। बिजल थायो नङा बेफोरखौ हु हुखोमोरनानै जों साफा खालामग्रोयो आरोना। उनावहा बेखौ गोदायो मोजाङै एवनानै उनाव सबायफोरजों जायो बिदि आरोना नोंथां जोंहा समा जाबाय बिदिबा
औ औ नोंथां ओ इदिब्ला औ सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथजासिगोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां दे दोनथबाय औ